औ हेलौ खोनादों दे। औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि दङबा?
औ फ्रियै फ्रि आनो दं दे
अ फ्रि दङबा माने नोंथांजों मोनसे थ' पिकनि सायावसो माने सावरायथारदोंमोन।
दे सावरायजागोन दे।
ओ ओ थपिखा जोंनिया माने ए आइ नि सायाव औ औ ए आइनि जेनेबा ए आइ नि मा होनगोनखौ गोहोमफोर माबायदि दिनिनि दिनाव माबायदि ए आइ आ गोहोम खोख्लैदों? समाजाव बा औ आमफ्राय बिनि ए ओ मा होनगोन बेखौ मोजां गाज्रि गोहोमफोरखौ आरो माने गासैनिबो सायाव सावरायगोन आरो
औ आ ओमफ्राय ओ नोंथाङा मा मिथिगोन ओरैनो ए आइ नि बागै? एसे बुंनो हागोन ना?
ए आइ होननानै बुङोब्लाथ'? जेनेबा ओ दानि दानि जुगाव माने जों जायफोरखौ
औ
औ जों माने मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ आरो नङा होम्बा जाय बाथ्राखौ माने जोङो मोजाङै मोनथिजोबा गुसुङाव बुंनो थाङोब्ला माने बे बाथ्राफोरखौ जोङो जों दान्दिसे समनि गेजेरावनो नायगिरनानै मोनोबा मिथिनो मोनो आरो जोङो मिथिनानै लानो हायो बेनो आरो जों हाय ए आय आ
औ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मा आ जेनेबा ए आय आ जोंनि जोंनि गेजेराव माबायदि मोजां बा गाज्रि नोंनि बायदिबा माबायदि मोजां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो नोंनो
औ दायो माने आं गाज्रिथ' बुंनो हाया अ जेनेबा आं दानि दानि जुगा ओरैबादि माने जाथारदों जाय माने जों म माखासे बाथ्रा मिथिनो नांथारगौ आरो जाय बाथ्राखौ माने जों गुबुनजों सावरायनानै मोन्थियाबो जानो हानाय बा जों गुबुनजों सावरायनो हानायनि सुबिदाया थाया आरो जोंना मालाबा मानो होनबा आ दानि जुगाव साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावबा गाव मुखुब जाना थायो गावबा गाव खामानियाव मुखुब खुब जाना थायो माने रावखौबो माने खबर लानो बा सोरखौबा ओ नेथाब नेथाब फोरोंनो बा नायथाब नायथाब फोरोंनो हानाय माने समान गैला बायदि आरो दा बैफोरनि थाखाय बै बे मानसिफोरनि थाखाय माने ए आइ आ जोबोर इम्परटेन्ट माने ओ हाबा मावो आरो रुल्स रुल लायो आरो बे जेनेबा माने औ गाव हार सिङै जों माने सोलोंनो हायो आरो। बे मोनसे बेनि पजिटिभ आरो ना।
औ अ'।
उम बेनिफ्राय मोनसे जों जुदि, औ दे बुंलाय।
दाथ' फरायसाफोरनि थाखायबो माने बिराद इजि जानानै फैबायना माने खायसे ओ ओ खायसे नों माबा थायोना जेनेबा पेपारफोरखो नों सल्भ खालामनो हायाबा माने इजिलि सल्भ खालामनो हायो आरो ना ए आइफोर ए आइनि माबायावनो बा नों चाट जि पि टि फोरावनो इजिलि माने सल्भ खालामनानै होयो आरो। औ बेफोरबो मोनसे माने मोजां ओ बिदिन्थि।
उम उम ओमफ्राय जोंना माने ए आइ होननानै बुङोब्ला दा मानसिफ्रा मोनफ्रोमखौबो ए आइ नि बुंनाय बादि जानांगौ बिदि सानो आरो।
औ औ।
फोरबायदि दा बेफोराव जोंनिया ओ निगेटिभ बाथ्राया बेनो जेनेबा मोनफ्रोमबो ए आइनि बुंनायानो मोनफ्रोमबो समावनो सैथो जाजोबा।
औ, औ, औ नंगौ।
बा जोंनिया ए आइ आ बैफोर खामानिखौसो मावनो हायो। जेनेबा जायखौ माने जों मानसिफ्रानो जायफोर डाटाखौ जों बुथुमनानै दोनदों। फैबा डाटाफोरखौनो कालेक्ट खालामनानैसो बेयो जोंनो फोरमायो आरो। खिन्थु दानि मानसिफ्रा ओरैबायाददि जाबाय जेनेबा सोर बा इ जे रोंनायबाबो माने जाबाबो जायाब्लाबो टाटाफोरखौ माने बुथुमनानै दोननो नागिरो आरो जायनि जाउनाव माने मालाबा रं इनफरमेस ओनबो होनाय नुयो आरो जों दा ओ बेफोर गोदेर दा माखासे जोंनि फरायसाफ्रा मालाबा ए आइ ए आइ बाहायनानै जुदि लिरदोंब्ला ए आइ बाहायनायानो ओ सामफ्रोमबो माने सैथ होननानै सानो आरो दा बियो मोनसे जोंनि ओ निगिटिप फयेन जाहै गोन आरो बिदि जुदि जोङो मोनफ्रोमबो स समावनो जुदि ओ ए आइ खौ जुदि जों सैथो होनानै सानोब्ला दा बे आरो दा नोंथाङा मा सा सानो जेनेफ्राय गाज्रि बिथिं
औ औ आंनि बायदिफोर आंनि बायदिबाथ' माने मोजां बो आरो गाज्रिबो दङ आरो ना मोननै बिथिंथिंबो नायनो हायो जोङो जेनेबा मोजां होननानै बुंबाथ थ दा ए आइ नि ओ माबायावनो जेनेबा बुहुद खामानियानो इजिबो जानानै फैदो खायसे खामानियाव माने ओरैबायाददि समखौनो नाङा जाय खामानियाव बिराद खघन्टा खन्टा स सम नांगौमोन खिन्थु दा ए आइ नि ओं ए आइ नि जोहैनो इजिलि मावनो हादों खामानिफोरखो। बेफोरखो नायबाथ मोजाङानो। स्टुदेन्ट फोरनि थाखायबो खायसे मोजां जादों खामानि। फोराब। आरो ओ। माने इदि टेकनिकेलि माने बुहुत खामानिफोरानो इजि जाबोदों आरो। खिन्थु माने खायसे बस्थुखौ नायनो थाङोबा दा जोंनाथ' बिराद मानसिफ्रा ए आइ इउस खालामनानै माने खायसे फ्रड खामानिखौ मावगासिनो दङ ना? फारसे अंम। बहुत माने ससियेल मिडिया फोरावनो नुयो बिराद फ्रड खामानि मावो सोरबा। आह माने फेक एकाउन्ट। खुलिनानै सोर सोरखौबा सोरनावबा फैसा माबा खालामनाय दिमान्द खालामनाय सोरनावबा सोरनिबा फेक फट' जेनेरेट खालामनानै ए आइ जों बिदि फैसा दिडमान्ड खालामनाय इदि बुहुत खामानि माने बिदि फ्रद खामानि सोलिनाय नुदों नुदों आरो। माने ए आइ नि ए आइ खौ यूस खालामनानै माने जोंनि मानसि बांसिनाथ' माने मोजांनिसाय गाज्रिखौसो बांसिन लाखायो नालाय। मानसिब मानसिब। मानसिफोरा ओंखायनो बेफोरखौ नायोब्ला माने गाज्रिखो बुंजायो आरो। मोजाङाथ' आरो बहुद दोङ।
माने आ माने नोंथाङा बुंनो नागिर जेनेबा ओ ए आइ जों जोङो मो मोजां आरो गाज्रि मोननैबो खामानिखौ गोरलै मावनो हायो आरो।
औ औ औ नंगौ बेयो मानसिनि जेनेबा गावनि सायावसो डिपेन्दड खालामगोन जे नों माबायदि लागोन बेखौ? नों जुद दि मोजां खालामनो सानोबा मोजां जाग गोन आरो गाज्रि खालाम सानोबा गाज्रि जागोन आरो।
औ औ। नंगौ नंगौ दा माखासे बेफोरबाद दिनो जेनेबा ब्लेकमेलिं खामानिफोरा
औ औ बेनो मेन औ दाथ' बेनो औ दाथ' बेनो जागासिनो बांसिना ससियेल मिडियाआवथ' बेनो।
नंगौ नंगौ।
औ
दा बेनिफ्राय नो थाङा जेनेबा आरो मोजांनि बिथिङाव माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा माबादि आरो मोजां जेनेबा जों फरायनायनि बादैबो आरो गुबुन मायबा मोजां खामानियाव बाहायबावनो हायो नामा?
अ ओ मोजांथ' बुहुद दङ बिदिनो जेनेबा कम्पनिसफोराबो गावसिनि खामानिखौ इजिलि मावनो हादो जेनेबा खायसे बिराद ओ माने बिराद साननांगौ जायोना खायसे खामानिखौ। बिफोरखौबो माने इसे माने कम जे मा होनगोन इखो
जेनेबा आइदिया आइदियासफोरबो लानो हायो आरो जेनेबा जों नङा होमबा लाबाय नो-नोंथाङा जुदि सासे अ बिजनेसमेन बा बै बिजनेसमेन बिजनेसमेनब्ला जेनेबा नोंथाङा मायबा मोनसे प्रडाक्टनि जेनेबा मो जां ओ आइदियाखौ मोनाखैबा बैफोर आइदियाफोरखौ लानो
औ औ माने गिदिर गिदिर कम्पानिसफोराव बिराद बाहायो आरोना।
आइदिया लानो थाखाय बाहायो आरो।
औ औ औ किन्थु अ अ। औ औ औ नंगौ औ ओमफ्राय आरो जेनेबा खायसे जेनेबा ए आइ मानसिफोराथ' बिराद ए आइखौ इजिलि मोनो नालाय ओंखायनो माने फ्रा इउस खालामनो नागिरो आरोना। खिन्थु खायसे बुस्थुआवथ' जेनेबा ए आइ आ थ' मानसि नङा जेनेबा बे जेनेबा मा होनगोन। मानसिनि इमसनखौथ' बिसोरो माबा खालामनो हायाना। बेफोरखौ माने ओं। बिदिनो मानसिफ्रा माने इजिलि मोनगोन बा गाव खस्थ' खालामनो बानानैनो माने सायसे ओ जेनेबा माबानो नागिरो इउस खालामनो नागिरो जेनेबा नों दा खन्थाइफोरखोनो खन्थाइखोनो जेनेबा नोंथ' मानसि फिल खालामनासो लिरगोन ना बेखौथ' नों ओ ए आइ आथ' जेनेबा फिल खालामनो हायाना बिदि। माने इदि मोरै बुंगोन आं बुजायनो
औ औ माने इम इमसन माने इमसनफोरखौ जेनेबा दिन न्थिनो हाया आरो जेनेबा नों जेरैबायदि गोसोजों साननानै नों लिरनो नागिरो बैबायदि जाजोबा आरो माथ्र' बिनो जेनेबा जों आइदिया लाना हायो आरो जों मानि सायाव लिरनो। माबायदि आरो लिरजाबावो बेफोरबायदि जेनेबा आइदियासफोरखौ जों लानो हायो आरो ओ सासे माने हेफाजाब होगिरि हिसाबै खामानि मावो आरो औ जेनेबा सासे दि थागिरि हिसाबै खामानि मावनो हायो दा ओंखायनो जेनेब बा आङो बेखौ बुंनो नैफोरबायदिखौसो बुंनो लुगैया आरो। जों जुदि ए आइ जुदि इउस खालाम खालामोब्लाबो आरो। ए आइ खौ सासे दि था होगिरि हिसाबै बाहायब्ला मोजांसिन जागोन आरो आंनि बादिब्ला। नङाब्ला माने जोङो ए आइ आ जे बुंदों बेखौनो जों जुदि मावजोबोब्ला माला बा जोंनि माखासे गिदिर खहाबो जानो हागौ आरो।
औ औ नंगौ ओम ओम ओम
उम बिदिब्ला उम
मा होनदों?
औ बुंलाय?
नों-नोंथाङा मा होनदोंमोन?
औ आं माने एहे आं जेबो बुंना ए आंलाय नोंथांखौसो बुंनो खोनथादों।
अ अ अ माने जेनेबा ए आइ-ए आइ बिदिनो बहुद दा खामानिफोरबो सोलिबाय दोङो। ए आइनि खामानि जेनेबा ओ दा नैबे माबायावनो लेंगुवेजनि जेनेबा खामानियावनो
औ औ
बुहुत ए आइ-ए आइ आव जेनेबा लेंगुवेजफोरखौ माने दा अल माने इण्डिया जो इण्डि याल' नङा जेनेबा अल माबानिखौनो बुहुद लेंगुवेज दोङ ना औ वल्डनिनो अ लेंगुवेज दङ नालाय बेखौ सोगासि जेनेबा खायसे खायसे लेंगुवेज फोरखौथ' जोङो मिन थियानो जेनेबा इउस खामा बेफोर माने इफोरफोरखौ खामनाय बायदिबो जा-जाहैगोन आरो ना दा जोंनि-जोंनि बर' बर' लेंगुवेज आानोथ' जेरावबो बां द्रय माबायाव गैयाना प्लेटफर्मफोराव दा लासै लासैनो ए आइ आव हाबनाय लोगो लोगोनो बिदिनो हाबलांसिगोन आरो। बेबो माने मोनसे मोजां पइेन्ट आरो। ए आइ हाबनाय लोगो-लोगोनो ओं मोजां-मोजां प्लेटफर्मफोराव जोंनि बर' राव
औ औ औ औ माने मेन बुस्थुआ बेनो आरो जेनेबा मोनसे हारिया जोब लांबाबो जुदि गोमालांनाय नङा आरो जुदि जों नैफोरबायाददि ए आइफोराव जों जुदि थुब्रायनानै दोननो हायो। नङा होमबा बैफोर हारिफोराबो इसोर जाथिफोरा रावफोरा थालांगोन आरो जुदि सोना दोननो हायोबासो दै खिन्थु हायाब्लाथ' जेबो खामानि गैया आरो
दाथ' जेनेबा प्रसेसा सोलिगासिनोना प्लास जा जागोनबायदि जागोन होननानै सानो आर जायोब्ला मोजां जायो ओम अ
जाबाय नामा
अ अ दे होमबा ना दिनै दोनथ'नोसै बेयावने औ